थां अ खुलुमबाय नोंथां। अ माबोरै दं नोंथां?
अ मोजाङैनो दं नोंथां। नोंथाङालाय माबोरै दं?
अ आंबो मोजाङैनो दं नोंथां।
अ औ।
नोंथांजों मोनसे आइदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा सम दङना?
अ सावरायजागोन दे नोंथां औ ‌।
अ ओ माने बिदिनो न'आव फिसि
मोजाङै खोनाफैयासै नोंथां एसे ओ माबायाव थालाय। औ।
ओ इदिनो न'आव फिसिनाय मोसौ बेफोरबायदिनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथां।
अ सावरायजागोन नोंथां सावरायजागोन नोंथां।
अ उम बिदिब्ला फोरमायगोनसै नामा नोंथां।
अ दे फोरमायग्रदो
अ ओ मोसौ होनोब्लाथ' जों बयबो सिनायखायोआनोना। ओ मोसौआ मासे गांसो जाग्रा न'नि जुनार। ओ मोसौआ बयनिबो न'खराव बांसिनानो नुनो मोननाय जायो। ओ मोसौआ जोंनि थाखाय गोनांथार मानोना ओ मोसौआ बायदिसिना खामानिफोराव हेफाजाब होयो जेरै ओ मोसौ हालुवाजों ओ हालेवो हालेवब्लासो माइ गायनो हायो आरो जों मोसौ गाइनिफ्राय गाइखेरबो मोनो ओ गाइखेर लोंबा जोंनि देहाया मोजां जायो आरो गाइखेराव भिटामिनबो मोनो। ओ आरो मोसौनि गोबोरखियाबो ओ जोंनि थाखाय मोजां। ओ मोसौनि खिया हासार जायो। ओ मैगं थाइगंफोराव होबा मैगं थाइगंफोराबो मोजां जायो। आरो जों गाइखेरजों पनिरबो बानायनाय जायो। ओ पनिरावबो भिटामिन मोननाय जायो। आरो जों गाइखेरजों साहाबो फुदुंना लोंजायो। जों फुङाव सानफ्रोमबो साखौ लोंनाय जायो। साखौ फुङाव लोंब्लासो जों मोजां मोनो लोंबाय थानायखाय। अ आरो जोंङो गोदो गोदाय मोसौजों ओ नांगोल लानानै हालेवनायखौ जों नुयोमोन। ओ दानि जुगावहाय ओ जों मोसौजों हालेवनायखौ नुनो मोनला गोदोनि ओ गोदोनिफ्रायनो जोंङो मोसौदो हालेवनायखौ बांसिनानो फोथायोमोन जेरैहाय माइफोरा मोजां जायो होननानै। ओ नाथाय थेवबो दानि जुगावहाय ट्रेक्टरजोंसो हालेवनायखौ जों नुनो मोनो आरो। ओ ट्रेक्टरजों हालेवबा माइ गायग्रा हायाबो ओ मोजां मोजाङै गुरै जाजोबा आरो जों मोसौखौ बोसोराव ओ खनसे थुखैनाय जायो। बर'आ ओ हालेवनानै जाग्रा हारि गोदो गोदायनि गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'आ सानो आरो गोदोनि आबै आबौमोनाबो बुंबोदों मोसौजों हालेवनानै माइ गायनो हायो ओ बेनिखायनो हालेवनानै जाग्रा बर' हारिनि गेजेराव मोसौआ गोथार। बेनिखायनो मोसौनि गाहामनि थाखाय आनान गसाइनाययाव आरज गाबनानै ओ बैसागुआव बर'फोरा सिगां सिगां मोसौखौ थुखैग्रोयो। ओ
औ
ओ मोसौ ओ थुखै खांनाय समाव बर'फोरा दाउज्ला दाउ गिसिबानो गिसिबानो सिखारो आरो दुगैसो स्रांङो ओ सोरां जासे उन्दुब्ला थाफ्ला जायो होननानै बर'फोरा फोथायो। ओ दैमा दैसायाव थुखैनो लांनायनि सिगाङावनो माफ्रोमबो मोसौनि ओ गं आसुगुरखौ थाव गोथां नानानै होयो। ओ बेनि उनाव ओंखाम दोनि हांगारखौ ओ थालिर बिलाइयाव सहोना बनानै थावजों लगायनानै लानाय जायो, बेखौ इन्दिधाराजों सरथाम सरथाम खालामनानै ओ ज' खाजोबनानै मोसौनि गासिबो मोदोमावनो फाख्रा सिख्रा दागो होजोबनाय जायो आरो।
औ नोंथां।
बेनिफ्राय ओ जेरै लाव, फान्थाव आरो हालदै गोथांखौ ओ साखा साखा हानानै ओम माखासे माखासे मानि ओ लो लो बिदां सुनाय जायो औवानि थेंगलजों ओ सानसे सिगाङावनो नागिर नागिर बुथुमना दोननाय दिग्लिलेवा, बाख्रिखब, मोखोना बि बा ओ माखासेखौ मोनफा मोनफा ओ खनसायनानै ओ बेसेबा मुथा खानानै गंफ्रोमबो न'नि उखुम ओ उखुम बेसानि खनायाव लोथुफा मुथुफा थुनाय जायो। ओ सालि गलि लांगोनायावबो बिब्दिनो थुनाय जायो आरो। ओ बेनिफ्राय सान्द्रि एबा दालायाव ओ लाव फान्थाव हालदै हाफ्लेना लानानै ओ सबाय एवनानै लादेरो। ओ मोखोना एबा थाराय गाज्लिनि लावथि लानानै ओ गलिनिफ्राय हगारनानै दैमा एबा दैसायाव लाङो मोसौफोरखौ। ओ होलांनायाव हाफ्लेना लानाय लाव फान्थाव ओ हालदैखौ ओ मोसौफोरनियाव सास्रि सास्रि दिग्लि लेवा एबा थाराय गाज्लि एबा मोखोनानि लावथिजों ओ बुयै बुयै मेथाइ खनो। जेरै ओ लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एर हान्जा जा ओ बिमा गायदे बादि दाजा बिफा बलद बादि जा होननानै बेफोरबायदि मेथाइ खननाय जायो आरो। ओ ओ गावनि ओ गाव गावनि न'खरनि मोसौफोरखौ बिब्दिनो गामिनि सेंग्रा सेंग्रासा आरो मोसौ लावखारफोरा रंजा बाजा ओ दैयाव थुखैहैयो। ओ बर'आ फोथायोदि बैसागु मोसौ थुखैनायाव देग्लि लेवाजों ओ बुयोब्ला मोसौनि सानाय सुनाय बेराम दुलाम जानायफोरा खारो। ओ मोसौ थुखिखालि गामिनि रायजो राजाया लोमजानाय साजानाय बेराम गुबुन ओ गामिनिफ्राय मागिनो फैनायफोरनो फैफानायफोरखौ एबा ओ गोदान बोसोराव लोमजानाय साजानाय बेरामफोरा जाहाथे फैया बेफोरखौ दानगार हरनो थाखाय ओ लामा दान्थिनाय हुयो आरो। ओ आरो जोङो ओ‌ बेराम आजार खारहोनो थाखाय गोखा गोखै फिथाइ सामथाय जायो। ओ जेरै ओ थालिर फस्ला बेसर दाबा खर' खान्दाय बिजौ ओ लाफा सायख' दिंखिया बेफोरबायदिनो बायदि बायदि ओ जानाय जायो आरो ओम बिदिब्ला नोंथाङा एसे फोरमायना होनायसाय।
ओ हागोन नोंथां।
औ।
जेला ओ नोंथाङा जे जोंनि गेजेराव माखासे जिब फिसिनाय जेरै मोसौ फिसिनाय।
ओ
नोंथाङा बेनि बागै माखासे फोरमायलांबाय। नोंगौ नोंथाङा थिगखौनो बुंदों। जोंनि गेजेराव मोसौ फिसिनानै नोंथां बुंनाय बायदिनो जों ओ मावलांबाय थायो।
अ।
दा बे मोसौ फिसिनायनि अनगायैबो जोंहा गोबां जिब जुनार फिसियो। जेरै दाउ बोरमा अमा बै बेफोरबायदि जिब जुनारखौबो जों न'खराव फिसिनायखौ नुनो मोनो आरो
औ।
जोंहा ओ बुंनो थांङोब्ला बेफोरबायदि जिब जुनार फिसिनायजोंनो जोंहा न'खर संसार दालांनो हायो। जेरै जोङो अमाफोरखौ ओ गामि ओनसोलाव बर'फोरनाव बांसिनानो जों नुनो मोनो। जेराव जों अमाफोरखौ फिसिनानै ओ गामिफ्राव माबा मोनसे फोरबो जायोब्ला एबा हाबा हुखाफोर जायोब्ला जों अमाखौनो जानाय जायो। बांसिनानो मानोना अमाया मोनसे जोंनि बर' हारिनि ओ बेदराव जाग्रा हिसाब बेदरनि मादाव ओ जोङो अमा जाग्रा होननानै जों बर'खौ गुबुनाबो सिनायनो हायो आरो दा बेबायदिनो जोंहा अमाखौ न'आव फिसियो। बेनिफ्राय जोङो माखासे ओ आदारफोर जेरै जों थास'फोरखौबो जों रुनानै जों अमानो आदार होनाय जायो। बेनिफ्राय जोङो गुन्दै होनाय जायो। बेबायदिनो जोङो आदार होनानै अमा फिसिनाय जायो आरो बेखौ फिसिनायनि उनाव जोंहा ओ गुबुननो फानहरनाय जायो नङाब्ला हाथाय बाजाराव जों फानहैनाय जायो आरो फाननायनि गेजेरजों जों रां आरजिनो हायो जोङो जे न'खराव नांगौ जानाय जे गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय एबा गथ'फोरनि माखासे फरायनाय बिथिङावनो होन बेफोर बायदियाव जोङो बे राङा ओ मदद खालामो आरो बेबायदिनो जोंहा माखासे जिबफोर दं। जेरै दाउफोरखौबो जोङो ओ फिसिनानै बेखौ फिसा जाहोनानै ओ
औ।
बुरजा जोलै एरहोनानै जोंहा बेखौ गुबुननो फानहरनाय जायो। बेनिफ्राय दाउनिफ्राय जोंङो दाावदैबो मोननाय जायो दाउदैनि गेजेरजोंबो जों बेखौ फाननो हायो बेनिफ्राय रां आरजिनो हायो आरो जों बेफोरबायदि फिसा फिसौ जिब फिसिनानै जोंङो न'खरनि माखासे जिबायदि नांगौ बेखौ जों सुफुंजोंनो हायाब्लाबो एसेब्लाबो जोंङो गाव गावनि एबा न' खरनि माखासे गोनांथिखौ जों सुफुंनो हायो आरो
औ
दा बेबायदिनो जोंहा बोरमाबो फियो जेराव बोरमाखौ जोंङो फिनानै बेखौ फिसा जाहोनानै जोंहा बे देरोब्ला जों गुबुननो फानहरनाय जायो आरो बेनिफ्राय जोङो नोंथाङाबो मोसौनि बागैथ' फोरमायखाबायानो। जोंहा मोसौखौ मोसौआ जोङो ओ गोबां मददबो खालामो जेरै जोङो गोदोनिफ्रायनो जों नु लाबोनाय मथे जों गोदो गोदाय आबौ आबौमोननिफ्रायनो जे मोसौजों दुब्लियाव हालौबोनाय बा बबेबा फोथाराव मैगं आबाद मावनो थाखाय हालौवबोनाय बेनिफ्राय माखासे माल माथा रोगानाय बैफोर खामानियाव गोसबआ मदद खालामो आरो।
बिनि थाखाय बांसिनानो ओ गोदो गोदाय आबौ आबैमोननि सिगाङाव बयनिबो न'खराव मोसौ थायोमोन आरो दा बेबायदिनो मोसौ थानायलाय गोदोनि समाव लावखार थाफायोमोन आरो मोसौजों मोसौ गुमनो थाखाय दानि समावथ' ओ माखासे समाज बिगियाननि गेजेरजों माखासे दोरोङारि जे मेचिनफोर ओंखारबाय बिनि थाखाय बैफोरबायदि जिब जुनार फिसिनाय बायदिफोरखौ एसे खमायलांबाय आरो बेफोरो गामि ओनसोलाव बांद्राय नुनो थांला दा बेबायदि आरो औ।
बिदिब्ला नोंथां दिनैनि रायलायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबसनसै नामा नोंथां समाबो जाना फैबाय। अ अ गोजोननाय मोनबाय नोंथां। जों रायज्लायनो मोनना
औ साबायखर नोंथां
औ बिदिब्ला दोनथ'सै नोंथां
दे बिदिब्ला नोंथां।
औ दे।